औ।
हेलौ।
औ खोनादोंना?
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादों ना?
अ औ मोजाङै खोनादों दे नोंथां।
औ मा खालामबाय दं नोंथाङालाय?
औ आं आङो दङ र ओरैनो जनानै।
आंबो ओरैनो जिरायना दं ओ ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओरैनो दंफां साहायाव जिरायनानै दं आरो।
ओ ओ।
आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ आङो नों नोंजों आलुनि आलुनि सायाव सावरायनो होननानै जेनेबा जोङो आलुखौ बोरै गायो माजों माजों संजायो बे ओ बे बागै हरनाय जादों आरो फाय खोन्थानो हागोन ना? जेनेबा थाङा मिथियो नामा जेनेबा आलुखौ बोरै गायो मिथियो नामा?
औ आलु गायनायखौथ एसे एसे मोनथिगौ र खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा माने ओ जेसेखिनि मिथिगौ एसे फोरमायना हो
औ औ र आलु आलु गायनायखौथ जोङो गिबियावनो जों बाजारनिफ्राय बायना लाबग्रोयो आलु बिखौ गायगोन जेनबा
औ
ओ बेखौ बायना लाबनानै जोङो दुब्लिखौ हाल एवना लागोरनाय जायो आरो गिबियावनो
औ
ओ हालेवना लाखांनानै जोङो बेयाव जि जिखिनियाव आलुखौ गायगोन बेखिनियाव जोङो हाखौ एसे गोजौ गोजौयै खालामनाय जायो आरो गोजौ गोजौ होनाय जायो।
औ
ओमफायो जों जेसेबांखिनि आलु गायगोन जों बिसनि बुजा हाखौबो एवनाय जायो आरो। बिखिनि आखौ एवखांनानै जों आलुखौ बेयाव दरसे दरसे गायनानै एबा फबनानै गालांनाय जायो आरो।
औ
दिनो आलु गायनायाव जों माने ओ दै थानाय हाखौ बाहायनाय जाया आरो गोरान गोरान हाखौ बाहायनाय जायो। खोनादोंना?
औ औ खोनादों औ ओ आङो मोनसे सोंथि सोंनो सान्दों ओ माने बे आलु गायनायाव माने मानो बिदि गोजौ गोजौ खालामनाय जायो? जोंथ माने जेनेबा बिदि ओ समान जायगायावबोथ गायनो हायो ओमफाय मानो बिदि गोजौ गोजौ खालामनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ मानोना आलुआथ' जोंना थायो उम बेदर थाङो होनब्ला बेयो हायावसो थाङो होमब्ला हायाव थांनाय जाब्लाथ' जोङो बिनि रोदायाथ' बि हा गोरायालासे थांद्रायनो हाया आरो
औ
बेनिखायनो जों जिखिनि बे एवनानै गालांनाय हा गुरै बेखौनो जों बिदि गोजौ-गोजौ फबनानै होनाय जायो आरो।
औ औ औ
आंनि स साननायाव आरो
उम उम
नोंथाङा मोनथिगौबा एसे बुंनानै होदो?
ओ नोंथाङाथ' बुंखाबाय जेनेबा बिदिनो ओ एवनानै हाखौ गोजौ गोजौ एसे खालामनानै फबना होयो जेनबा दरसे दरसे नों जे जेसे गुवार गायो जेनेबा नङा होमबा।
औ औ
ओमफाय दिनो ओ जेनेबा गाबोबाय बियो देरगोन जेनेबा दंफां जागोन। बिनि उनाव दंफा जानायनि उनाव औ साननैसो थानानै जेनेबा आलुआ रोदा हरबा एबा बे रोदायाव माने आलु नांजोबा आरो जेनेबा औ ओमफाय बेस सम जाबाथाय बेखौ बुरनाय जायो आरो। जेनेबा ओमफाय आलु दरसेनिफायनो गोबां आलु ओंखारो आरो।
औ औ।
औ बिदिनो बुरसिगोन बेखौ ओमफ्राय बुरखांनानै जेने बा फालांगि खालामनोबाथाय ओ ओ फा-फानसिगोन जेनेबा फालांगि खालामनोबालाय गोबां गायसिगोन न'आव जानोबाथाय एसेफोरल' गायनानै जेनेबा जाजायो आरो।
औ औ।
ओ बिदिनो जानायखौ जासि बिदिनो फाननायखौ ओमफाय जेनेबा जोंथ' ओ जेनबा ओ जों जा ओंख्रि जायो बांसिनानो आलुखौ होनाय जाखायो आरो माने जा ओंख्रि जाया मानो माने आलु बेखौ होखानाय जायो आरो ना होमबा? जेनेबा जों जों जों आलुखौ माने माने गो-गोबां रोखोम जाहैयो जेनेबा ज आलु खौ ओ रुनानै औ रुनानै बेयाव सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर बानलु, थाव, संख्रै बिदि ओ लागायजोबनानै सिफ्लेनानै जानो हायो। आलुखौ सावनानै बेखौ सामब्राम गुफु सामब्राम गोजा बिदि होनानै ओ देना जानो हायो दुदियाफोर होनानै। औ जेनेबा बेथ' जेनेबा रुना एबा सानायानो जाबबाय बेखौ माने आलुखौ संनाबो जायो ओ जेनेबा ओ फ्राय-फ्रायफोर जानो हायो ओ बेदरजोंबो जानो हायो। नोङा होमबा? गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो औ ओ नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने ओ आलुखौ जों मा मादो संनो हाबावो? बेनि अनगा
औ आलुखौथ' जों आलु होनब्ला आलुआथ' बयजोंबो मिलायो आरो मैगंनि रोखोमाव।
औ।
बेखौ जों गोबां मैगंजोंनो जानो हायो गोबां मैगं थाइगं बेखौ जों बाथोनबो जानो हायो। आलु होनब्ला माने अनला खारै बेफोरावबो जों आलु होनानै जानो हायो आरो बेदर होआब्ला नाज जों आलगु ओमफ्राय जोगोनारजों आलु बिदिनो जसेबांखिनि मैगं थाइगं दङ' आरो बेखौनो जों आलुजों जाजोबनो हायो
औ ओ नोंथाङाथ बुंदोंमोन जेनेबा खोथा बुंदोंमोन जेनेबा अनलाजों आलु अनलाजों जों आलुखौ बोरैसङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ अनलाजों आलुखौ ना?
औ औ।
जोङो अनला अनला जानोब्लाथ जों अन गुन्दैखौथ देना लाग्रो खानांगोन गिबियावनो
नोंगौ।
औ अन गुन्दैखौ देना लानानै जोङो बेहाय माबाखौ होग्रोनाय जायो आरो दैखौ होबाय। दै होनानै बेहाय जोङो खारै होनानै आलुखौ जोङो थाव साव होआलासिनो जेबो होआलासिनो दैयाव दडायरेक्ट होनाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो नोंथाङा गथा गथा होनो गोसो ना आलुखौ ना हानानै होनो गोसो बिब्दिनो बेसे गिदिर पिस खालामो आरो बिदिनो होनो गोसो जो होनो हायो आरो बेहाय। आलुखौदो खारैखौदो दैखौदो होना लाग्रोनानै जोङो गोदौहोना लाग्रोयो आरो फुदुंनानै। बिब्दिनो आरो गोद दौबाय थाब्ला जोङो अन गुन्दैखौ होदा होनो हानाय जायो। आरो आरो बेहाय मोदोमनो थाखाय
औ।
बेहाय मोदोमनो थाखाय सामब्राम गुफुर बानलु देनानै होनाय जायो आरो।
औ। खोनादों खोनादों। होमबाथ जोङो जेनेबा बुंनो थांबाथाय आलु खौ माने मैगंफोरनि राजा बुंनो हागोन आरो। नोङा होमबा? मानोना बियो बयजोंबो मिलायो। एबा जों बेखौनो बांसिन जानाय जायो। ओमफाय ओ आलु जानायनि माबाफोर खहा दं नामा?
खहा
जोंनि माने जोंनि देहानि थाखाय माबाफोर खहा जायो नामा माने आलु
माने बिदिनो जोङो खुगाजों खुगा खोनानाय जायो आरो आलुखौ जाब्ला उदै देरोबा उदैया उदै गेदेर जायो होन्नानै। खोनानो मोन्दों आरो आंनि आं खोनानो मोन्दों।
औ औ नोंगौ।
औ नोंथाङा मोन्थिगौब्ला बुंना होदो एसे।
अ जेरै बेबायदि बे मोनसे ओमफ्राय बिदिनो आं मानसिफोरा बुंखि जेनेबा आलुआथ जेनेबा हा सिङाव थांनाय ओमफ्राय गोदै जायो नङा होमबा आलुआ ओ संबोरा गोदै जायो ओमफ्राय बे खौ ओ माबा डायबेटिस बेराम गोनांफोरा बेखौ जाया आरो मोनजाया होननानै गोदै होननानै जानाय जाया बे मोनसे जाहैबाय औ ओमफाय आङो माने बेखौल मिथिगौ आरो जेनेबा आलु जाबा बे माने खहा जायो बेखौ आलुखौ जाबाय थाबा थाबाबो जेनेबा बे बेरामा जानो नागिर बिदि होनो बिदिस नङा जेनेबा बे आलु जानायनि थाखाय बे बेरामा जादों खिन्थु बे बेराम जाग्राफोरा माने जाया आरो बे आलु खौ गोदैखाय औ ओमफ्रा फाय
आल लुआ मा मा रोखोमनि दोङो मिथिगोन ना नोंथाङा?
आलुआ आं मोनथिनाय बायदिबाथ जेनेबा ओ माबा गोजा गोजा गाबनि दं ओमफाय गुफुर गुफुर दङ ओमफाय बेखौल मिथिगौ ओमफाय आलुनि माने जादबो दङ नामा थाय जेनेबा बादाम आलु बिदि फिसा फिसाखौ होनो खोमा ओमफाय गिदिरबो दं बिदि आरो औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा आं मिनथिखौ आं बुङिखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदि बे गोजा आलुखौ जोङो आलु गोदै नामा बिदि होननाय जायो आरो हा आल था आलु था आलु
अ अ
था आलु होननाय जायो आरो बेयो मोनसे ओमफाय गुफुरजे थायो
औ
जे बेयोखौ जों रुनाबो जाजायो आरो ना गोथाङैबो जाजायो
औ
ओमफाय आरो मोनसे दङ बियो बिफाङाव मानबायनाय जायो आरो मानबायनानै बियो थायो।
औ औ
बेनि नामखौ आंबो बारा मोनथिया
ओ बे थासोमलि होनो बेखौनो होन नामा बे नों आलु गुफुर होननाया जों जे
औ औ था सोमलि अ
अ अ बे मोनसे जाहैबाय औ औ
आरो फिसा फिसारि दङ
औ औ औ
उम
ओ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथां जों रायजलायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय ओ बेखिनियावनो दोनथनोसैदां दे गोजोननाय थाबाय
औ